औ नोंथां औ खोनाबायना नोंथाङा औ औ दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा औ आयदाया आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि समाजावहाय सोलोंथाया ओ गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ बिनि गेजेराव फारागथि आरो सोलोंथाइखौ मानि थाखाय गोनांथि बिनि सायाव सावरायनो औ औ नोंथाङानो बिदिब्ला जागायदो नामा नोंथां
औ नोंथां आं जागायसै अब्ला सोलों
औ सोलोंथाइनि सायाव ना नोंथां औ औ औ औ गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ नो
नोंथां टपिकआ आयदाया जोबोद मोजां गोदोनि सोलोंथाइ आरो दा नि सोलोंथाइ जेरै बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा गोदोनि सोलोंथाइ होनना बुंला गोदो गोदाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बर' फोरा हायनो ओनसोलाव रायजो जानाय समावहाय गोदो गोदाय गोबां जेंना जेंसि भुगिनांनो गोनां जादोंमोनोंथां जेरै मानो
मानो होनोबा लामा सामाफोरा मोजां नडा औ औ थारैनो
औ दा लामा दालां गैयामोन आरो लामाफोराव गोबां हाग्रा बंग्रा मैसो मोसौ नङा हबा नोंथां आरो जेरै लक खख्रा मोसा सिंह बेफोर ओंखारोमोन जाहैबाय गोदो नोंथां जायनि जाहोनाव मा जायोमोन नोंथां बै समाव जोंनि सुबुंफोरा मा जायोमोन स्कुलफोरा व बा फरायसालिफ्राव थांनो थाखाय गोबां खस्थ' जायोमोन आरो लोगोसे बै समाव समाव जोंनि ओनसोलाव स्कुलफोराबो गोबां खम सम खम दंमोन नङा होमबा नोंथां। गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायोमोन जायनि जा
बै मा जायोमोन औ बे
फरायसुला फरायसुलि जाय फरायसाफोर नङा होमबा नोंथां बिसोरो स्कुलाव थांनो थाखाय गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जायोमोन नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव मा जायोमोन बै समाव
फरायसालियाव गोबां सुबुङानो थाङामोन आरो औ नंगौ नोंथाङा जेंनानि थाखाय।
आरो लोगोसे स्कुलफोराव फरायसालियाव थांबाबो बै समाव लामा दालां गैयैनि जाहोनाव मा जायोमोन नोंथां दैमाफोरखौ बा दै फोरखौ बारलांनांगौ गोनांथि जायोमोन नोंथां। आरो दैज्लां बोथोरफोरावथ' खोनायो नोंथां दैमाफोरा दैफोरा गोबां गिदिर जायो नङा होनबा अखा
औ औ औ नंगौ नोंथाङा औ। मा जायोमोन बै समाव
थांनो हाया जायोमोन आरो दैफोरखौ बारनो हाया जायोमोन नङा होमबा नोंथां। दा बेनि थाखायनो बै समाव फरायनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जानायखाय सोलोंथाइनि हारा गोबां खममोन आरो
खममोन आरो जोंनि ओनसोलाव। औ औ नंगौ नोंथाङा औ।
औ नोंथां आरो नाथाय बेखौबो मख'नांगोनदि नोंथां जाय दिनैनि समाव होमबा नोंथां दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनो लामा दालां फोरा नांगौखिनि जायगाफोराव एसेब्लाबो मोजां जाबाय नङा होमबा नोंथां आरो सोलोंथाइयाबो गामि गामि
जाजोबबाय नङा हबा नों औ औ औ थारैनो औ औ आरो दिनैनि दिनाव
दालां मोजां जानायजों लोगोसे सरकार बिथिंनिफ्रायबो लेखा बिजाब जायखौ होनो बिजाब नङा होमबा नोंथां। बिजाब गाननाय जोमनाय द्रेस स्कुलनि नङा होन बा जानाय आदार औ नोंथां दा बेफोरनि सुबिदाफोरा गोबां
फोर गोबां जाबाय दिनैनि सानावङ होमबा नोंथां। औ नांगौ थारैनो औ दा बेफोर सुबिदा थानायनि थाखाय दिनैनि दिनावहाय मानि फराय
गोबाङानो दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला नाइनटि नाइन पयन्ट फाइभ फारसेन्ट मानसियानो स्कुलाव फरायसालियाव थांनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो औ औ बेनि सनाव फरायसालियाव थाङो मोजां सोलोंथाइ लायो गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो नङा हबा नोंथा
औ दा बिदिनो आरो नङा होमबा नोंथां बै समावथ' माखासे जेंनानि थाखाय सोलोंथाइ खौ लानो हायाखैमोन नाथाय दिनैनि सानाव बेफोर जेंनाफोरा गैयै नुनायखाय जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइखौहाय मोजां लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। आरो दिनैनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावनो गोबां डक्टर इन्जिनियार आइ एस आइ पि एस नङाबा नोंथां मोजां मोजां सोलोंथाइ ला नानै गाव गाव आब आबाद मावनायावङा गोदान गोदान टेकनल'जिजों नङा होनबा
नङा होनबा नोंथां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो औ लोगोसे फालांगि खालामनाय औ सोलोंथाइ लानानै नङा होनबा नोंथां औ नंगौ नोंथा।
गोबां जेनेबा साख्रि बा मा रौनिया हान्जाफोरावबो गोबां साख्रि मावनाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां नुनो मोनो आरो बेफोरखौ नङा होनबा नोंथां नाथाय बै समाव जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिया गैयामोन आरो नङा होमबा नोंथां
नांगौ थारैनो सोलोंथाय बिथिङाव खम जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुङानो माने सोलोंथाइनि सायाव जेबो सांग्रां गैयामोन मिथियामोन सोलोंथाइा मा होनो नङाहोमबा औ नोंथां
बेफोरनि थाखाय मा जायोमोन बै समाव जोंनि सुबुंफोरा बांसिनानो गामि ओनसोलावनो थानानै खामानि मावनांगौ बा लेबार न' नोंथां दिन हाजिरा मावनो गोनां जायोमोन आरो गावनि उदै बेखौ बेजोंनो सुफुंनांगौ जायोमोन नङा होमबा नोंथां औ दा नोंथांखौबो आङो नोंथांनि मोनदांथि बा नोंथांनि सानदांथि आरो नोंथांनि मिथिनाय बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां
औ औ जागोन नोंथां नंगौ नोंथाङा औ जागोन जागोन नोंथां औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंलांबाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय माने गोनांथि दा जों सोलोंथाइ होनोब्ला मानि जों गोबां रोखोमनि जों सोलोंथाइ फिथाइखौ जों नुनो हायो आरोखि नोंथां जेरै बिजाबनिफ्राय जों मोननाय सोलोंथाइ बिदिनो दाजाब दानख'फोर आरो बायदि बायदि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि गियानखौ जों बिजाबनिखौ मोननो हायो आरो गुबुन मोनसे सोलोंथाइया जाहैबाय जों गेलेनायनि सोलोंथाइ आरोखि नोंथां गेलेनाय बायदिसिना खारनाय बारनाय बिनि सोलोंथाइ जों बेखौ जों मोनसेखौ नुयो आरोखि नोंथां आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जों दानि गोदान आदबफोरजों मा मा रोखोमनि मा मा आबाद मावनांगौ बे मोनसे सोलोंथाइ जों बेखौ नुनो हायो दा बेनि बेलायावनो आं माने दानि जेनेबा गोनांथि जेनेबा बिजाब जों सोलोंथाइ आं सोलोंथाइखौ बुंसै नोंथां औ नंगौ गोदोनि दिनाव जोंनि ओनसोलाव फरायनायबो इसेबां गैयामोन बा सोलोंथायाइ लानाय गैयामोन ना दंबाबो मानि गामि दरसेयाव सासे बा गामि दरनै दरथामावसो सासे बेबायदि मोजां सोलोंथाइ लानायखौ जों नुदोंमोन मोजां सोलोंथाइ लानायबाबो मा मेथरिक फास फिय' फास फार्स्ट जों बिदिखौल' जों जोंनि ओनसोलफोराव ' जों नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोला गोबां मानि गोदोसोनाय थासारियाव दंमोन गोबां खोमसि फोथायनाय जोंनि ओनसोलाव सोमजियोमोन बेफोरबादिखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां औ नाथाय दा समजों लोगोसे माने सोरनिखौबा नुनानै सोलोंबाय बा बै जायगानि मानसिया फैनानै फैनाय मा फोरोंफैबाय बेफोरजों मा फारि फारि जोंनि ओनसोलाावबो सोलोंथाइ लानानै माने जौगा गालांनो हमबाय दा न'खरसेयाव सासे सानैबाबो मान सोलोंथाइ मोननानै माने गोरों बा बि ए पास मेट्रिक पास पिअ पास एम ए पास बिदि जाजोबनायखौ जों नुदों आरोखि औ जायनि जाहोनाव गोदोनि समाव सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय मा साख्रि बाख्रिबो गैयामोन न'खरफ्रा गरिबमोन नाथाय दानि समाव सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे साख्रि बाख्रिफ्राबो मा साख्रि बाख्रिफोरखौबो जों मोनबाय गुबुन जायगाफ्राव थांनानै साख्रि माव साख्रि बाख्रि मावहैनो हाबाय गावनि न'खरखौ नायहरनो हाबाय जाबाय न'खरफ्रा जौगाबाय गामि ओनसोला जौगाबोनाय जों बेफोरखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां गोदोनि दिनाव मा साख्रि गैयैनि बा सोलोंथाइ गैयैनि नि थाखाय जों डक्टरा माखौ जायोमोन मारै जायोन इन्जिनियारा माब्रै जायो फायलथा माब्रै माबोरै जायो सासे टिचार जानो थाखाय मा मानि सोलोंथाइनि गोनांथि मा मा मा मा मा जेनेबा मा मा सिगां मा मा सोलों माबा मा एग्जाम होनांगौ जों बेफोरखौ जों मोनथियामोन आरोखि नोंथां नाथाय दा सोलोंथाइखौ मोननायजों लोगोसे जों सासे इन्जिनियार जानोबा सासे डक्टर जानोबा सासे टिचार जानोबा सासे पाइलट जानोबा जों मा फरायनांगौ बबे बिजाबखौ फरायनांगौ मा एग्जाम होबा जों बेफोरखौ जानो हायो जों बेफोरनि सोमोन्दै जों मोनसे खनो हानाय जाबाय आरोखि नोंथां औ दा आं बेखौ दा सोलोंथाइखौ आं सुंद'यैनो बुंनाय जाबाय नोंथाङा दा आं मोनसेखौ हानहरबावनो सानदों जेरैहाय गेलेनायनि बिथिंनि सोलोंथाइ नोंगौ गोदोनि दिनाव ओरैनो जाबा जुबबा गामियावहाय नारें जुमब्रानि बल जलाबायनानै सोलोंथाइ लानानै सानायखौ जों नुदों आरोखि नोंथाङा नाथाय दंमोन दंनाया टाउन ओनसोलफोराव जों फुटबल स्टेडियामफोर माबा मोनसे स्टेडियामफोर जों बेडमिन्टननि माबानि जों दंमोन नाथाय गोबाङानो बेफोरनि सोलोंथाइ लाहैनो हायो हायामोन आरोखि नोंथां नाथाय लासै लासैनो बेफोरबो समजों लोगोसे सोरबा सासेया फैनानै जोंनि ओनसोलाव फोरोंफैबाय बा सरखारारनि मोजां मोजां मा मोनसे थांखि लानायाव दिनैनि दिनावबो मानिे गामि गामि मोनसे जों सोलोंथाइनि बिथिंखौबो जों मोजाङै सोलोंनो हानायखौ जों नुदों आरोखि बा सोलोंथाइनि बि बिथिङावबो दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनि दिनाव मा सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जों नेसनेल ओ मा नेसनेल लेभेलावहाय बा स्टेट लेभेलाव जों गेलेहैनो हायामोन बा जों गोदोनि दिनाव फुटबल रोंबाबो मा भुट बायनो हायामोन जार्सि इजारफोर बायनो हायामोन जायनि जाहोनाव जों स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलफ्राव जों गेलेहैनो हानायनि जोंहा सुबिदा गैयामोन नाथाय दा सोलोंथाइ मोननायनि ज न'खरफ्र्रा जौगानायजों जों बेफोरखौ आरो मोजांसिन सोलोंथाइ फ लाहैनो हानाय जोंहा जानानै फैदों आरोखि नोंथां जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबांथार फुटबल गेलेगिरिफोर खेराइथि गेलेगिरिफोर बिदिनो आरसा गावगिरिफोर गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ बा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ मोननायजों जों बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि गेलेगिरिफोर जोंनि ओनसोलाव मा ओंखारनायखौ जों नुो नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां
औ नंगौ
दा बिसोरनो माने आरो जोंनि ओनसोलाव माने फैनानै गामि गामि फैनानै आरो बै गामिफोरनि जायफोरा माने बेफोराव सोलोंनो गोसो नाथाय रोङा माबोरै गेलेनांगौ माबारै गेलेजेननांगौ बेफोरखौ रोङा बेफोरखौ बिसोरो फैनानै फोरोंफैनो हानाय सुबिदा जोंहा मोनदों आरोखि नोंथां।
ओ नंगौ थारैनो
नोंथां औ बेबादिनो माने सोलोंथाइया दिनैनि दिनाव माने गोदोनिफ्राय दिनैनि दिनाव माने एसे साबसिनै जानानै फैनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जोब्बाय नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नोंथां औ समाबो जोंहा जाबायमोन नोंथां औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ।
अनानै नोंथाङा
औ थारैनो नोंथां औ औ नोंथां औ औ। उ